मा मावबाय दं नोंथाङालाय?
ओ आङो नै दा मा होनो ओरैनो बेरायग्लांनासो दंलै आंङो। नआवनो दं दंनायालाय फिफां सायायाव।
नै आंहाबो हांसो फारामावसो दं नोंथां ओरैनो
अ हांसो फारामावना ना नोंथां अ ओरैनो हां फारामाव मा खालामगासिनो दङ नोंथाङालाय?
हांसो फारामाव नै हांसोनो दासो आदार होदोंमोन आङो
अ नंगौ नामा नों
आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं बै गोदोनि जारिमिनफोरसो सोंहरलाबायनो नागिरदोंमोनलै गोदोनि रायजो जानायफोरखौसो।
अ गोदोनि जारिमिन माने माबायदि जेनेबा नोंथां?
गोदोनि आजै आजौ बोराय बुरैफोरनि संसार जानायनि बागै।
अ नंगौ नामा दे दे। माने जों हागोन हागोन नों थां माने गोदोनि समाव जों माबायदि रायजो जाबोआ एबा माबायदि थाबोआ बेफोरनि बादैना नोंथां अ दे खोन्थानो हागोन हानायाथ नोंथां जेबो नङा।
औ
नों नोंथाङा बिजि नङाबाथ' खोनासंना लादो जेनेबा।
देनाय नोंथां फारि फारि खोन्थालांनाय।
औ औ आ एहे हे। सुबुं माहारिनि ना सुबुं माहारिया जाहैबाय जों गोदो ओ समाव माबायदि जानानै फैया होनना नानै बुङोब्ला जोङो एकदम बोसोर बोसोर सिगां जोंनि सु सुबुं माहारिया या मा होनो बे बुहुमाव फैजेनन्नाया जाहैबाय जोङो ओ मासे मोख्रा जेनेबा जों दा मोनथियोना मोख्रा दंना मोनसे।
ओम।
ख्रा एबा मा होनो सिन पान्जि होनो बिसोर बेबायदि जोङो मा होनो ओ बिसिनिफ्राय जोङो लासै लासै बारस्लायबोनानै जों जाबोनाय आरोना।
ओम।
जोङो जेनेबा जोङो गोबां दं आरो ना बिदिनो माबा माबि मोनसे मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे जाबोयै जाबोयै मा होनो लास सै मानसि महर मोनफैनाय जों जेनेबा जोंनि महर मोखाङा बेबायदि नङामोन जोंनिया जेनेबा मोख्राफोर बायदिमोन बेनिफ्राय जोङो सोलायबोयै बोयै बोसोरनि उनाव बोसोर बोसोरनि उनाव बोसोर लासै लासै ओमफ्राय मा होनदों जाबोनो हमदों आरोना। आ आरो बुंनो थाङोबा जोङो ओ ज' थानो सोलोंनाया जाहैबाय जोङो मोनसे मोनसे जायगायाव ज' थानो सोलोंनाया जों सासेनि उनाव सानै सानैनि उनाव साथाम साथामनि उनाव सा साब्रै बेबायदिनो लासै लासै मा होनो ज' थाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरै जोङो गोदो गोदाहाय जों बुंनो थाङोबा सुबुं सुबुं माहारि सुबुं माहारिया मा होनदों गावसोर गा-गावसोराहाय मा होनो हाग्रा बंग्रायावसो थायोमोन माने गोदो गोदाय। जेरै जोङो मा मानिबा मा होनो जों मिथिंगानि सायाव सोनारनानैसो थायोमोन जों जेरै दाबायदि जों जे माबायाव दङ बेबायदि मा होनो गोनोखोआरि मुगायाव दं बेबायदि नङामोन गोदो गोदो उम जेरैहाय ओ मिथिंगानि सायाव सोनारनानै थानाय माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय बुस्थुफोर जानाय गाननाय बेफोरजों जोङो मा होनदों थांनानै थाबोदोंमोन ओ सुबुं माहारि होननानै बुङोबा फोलेर माने माहारिआथ' होनना सुबुं फोलेर होननानै बुङोबा जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे फोलेर लासै लासै जाबोनो हमनाय जेरै जानो थाखाय जोङो माखासे दंफां अबेबा बिबां बिफां लाइफांनि फिथाइ सामथाय जानाय जिब जुनारखौ बुथारनानै जानाय मैहुर खालामनानै आरो बिजों थानो थाख थाखाय जोङो दंफां दन्दर हाजो खंखर बेफोराव जोङो लासै लासैनो थाबोदोंमोन आरो जोङो गोदोनिया माबोरै माबोरैमोन होनबा जोंनिथ' गोदो माने हाग्रा बंग्रामोन नालाय बै हाग्रा बंग्रायाव ओरैबायदि जायोमोन माने मोनसे जायगायाव जमा थानोसै जेनेबा न'खर बायदि मोनसे न'खर बायदि जमा थानोसै मोनसे हाग्रा बारियाव बै न'खर न'खर बायदि जमा थानाय जायगायाव मा हाग्रानि बुस्थु मोनो जिब जुनार फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ मा होनो जाजोब जाखांजोबनानै जेब्ला बे जायगायाव गैया बायदि जायो अब्ला मा होनदों बे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव मा होनो जायखार लाङोमोन आरोना आ हान्था मा होनो सिखार खालामनो थाखाय नङाबा मैहुर खालामनो थाखाय जोङो ओ जिब जुनारफोर गैयाबा जानो थाखाय जोङो आदार गैयाबा लासैनो जोङो बे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जायोमोन आरो खो-खोनानो मोनदों माने गोदोहाय ओ हाग्रामायाव अन्थाइजों अन्थाइ बुजाबलायनानै अन्थाइ अन्थाइजों अन्थाइ मा होनदों बुजाबलायनानै अर सोमजिखांदोंमोन जायनि जाहोनाव मा होनदों गोदोहाय हाग्रामा हाग्रामायानो मा होनदों अरजों खामलावनो हमदोंमोन।
उम।
बै समाव माखासे मा होनो सुबुं माहारिया जानो गैयैयाव मा होनो जानाय बे मा होनो जिब जुनारखौ खामथाबनायखौ जानाय जादोंमोन आरोना जाफ्लांनाय जादोंमोन बेयाव गोथावसिन मोननायनिफ्रायनो मा होनदों संनानै जानाय हुदाया जादोंमोन आरो बेजों ओ बेजोंनो बुंनो हाबावो जोङो मा होनो अन्थाइजों अन्थाइ देजाबलायोबा अरखि जोङोना बै अन्थाइजों अन्थाइ देेजाबलायनायाव अरखि जोंनायाव मा जायो मा होनो अर जोंनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो बिसोर बिसोरो गोदोहाय मा होनो अरनि माबाखौ मा होनो अरखौ बिसोरो मा होनदों गिबिसिन बाहायबोदोंमोन आरोना जेनेबा जोङो मैहुर खालामनो थाखाय अन्थाइ अन्थाइखौ दान दाननानै नङाबा आरो जिब जुनारफोरनि हाथाय नङाबा बिसोरनि बेगेंफोरखौ मा खालामदों हा हाथियार हिसाबै बाहायना जादोंमोन आरोना गोदो गोदायहाय बिदिनो मुगानि उनाव मुगा लासै लासै लासै सोलिबोनो हमै हमै राव रायज्लायनोबो सोलों बोनो हमबाय गाननो जोमनोबो सोलोंबोनो हमबाय बेजोंनो लोगोसे थानो सोलोंनो हमबाय। बिदिनो मा होनो ओ जोंनि सुबुं माहारिया जादोंमोन आरोना आरो बिजों फैयै फैयै फैनानै गोदोनि समाव माने ज' ज' थानायखौथ' जों बांसिनानो नुनो मोनखायोमोन आरो अनलायनानै थायोमोन गावसोरजों गावसोर ओ हेल्प होलायोमोन नांगौ समाव माबानाय मदद खालामनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना बांसिन। जानो आरो ओ ओम जों दाबो नुनो मोनो मोननाया खिन्थु जों जेनेबा जों एथ'राब गोदोनि बायदि जों नुनो मोनला बैबायदि माबायाव मा होनो बुंनो हायो आरोना जोङो जेनेबा दा समबो एथ' बिदि गोदोनि बायदि गैला जोंहा आरो जाबायदि मावनांगौ टाइम दं गावबागाव मा होनो सम सम जानाय लोगो लोगोनो गावबाागाव खामानियाव खारबाय बेबायदिनो मा होनदों सुबुं माहारिया सोलायबोनो हमबाय। नुगासिनो आरोना मुगानि उनाव मुगा दिनै मोनसे सोलोंबाय गाबोन मोननै सोलोंबाय समफोर मोनथाम सोलोंबाय बेबायदिनो जोङो दा नैबे गोनोखोआरि मुगासिम सफैनो हादों आरो ना आ ओमफाय आं मैया बेनो नोंथां नोंथांनियाव आं मोनसे बाथ्रा नागिरदों नोंथाङाथ' दा हांसो माबा फार्माव दं होनदोंमोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां औ
औ औ बे मा होनो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा हांसोफोरखौ जों माबायदि फिसिनो हायो एबा मा मा आदार होयोबा जोंनि हांसोआ होनाया माने थाब दिरो बेफोरनि सोमोन्दै
हागोन नोंथां
अ दे दे एसे फोरमायना होलाय नोंथां हायोबा
दे दे आं फोरमायसै दै ओ गिबियाव जोङो हांसो फाराम थाखा खालामनो थाखाय जोङो मोनसे गन्द्रा लुग्रोनांगोन हांसि दोननो थाखाय हांसो दोननो थाखाय गन्द्रा लुबाय गन्द्रा लुखांनायनि उनाव नोंथाङा हांसोनि जोलै बे जोलैखौ नोंथाङा मा ओ बाजार बा हाथायफोराव बायनानै लाबोनांगोन बिनि उनाव नों थाङ लाबोखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ओ ओनजि आदार होनांगौ जायोना हांसोनोबो बेआदारखौ नोंथाङा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोखानांगोन आरो हांसो लाबोनायजों लोगोसे बेनि उनाव नोंथाङा उम जेब्ला हांसोआ नोंथांनियाव मोनफैबाय अब्ला नोंथाङा बेखौ उम नोंनि सायाव आरो नों बेखौ ओरैनो दैयाव आगारगोन ना ओरैनो बोरियावनो दोनगोन खिन्थु हांसोआ दैयाव आगारबासो बिदैखौ थाब दैयो आरो थाब देरोनो मिथिबाय नोंथां
औ औ औ थाब आदार मोनजायो ना औ औ
बिदिनो दैयाव हगारदो बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला हांसोआ देरो अब्ला हांसोनो दाना ओमफ्राय बै मुलि फिलौनि मुलि होनांगोन फिलौनि मुलि होनायनि उनाव बिदिनो भिटामिन होनांगोन जाहाथे आ हांसोआ थाब देरो आरो गुबुन गुबुन बेरामनि थाखायबो बिदिनो ओ मुलि होफाबाय थानांगोन आरो बेराम आजारनि थाखाय अब्लासो नोंथाङा मासे हांसोखौ फोथांनो हागोन नङाबा आ हांसो फोथांनायाबो एसे गोरलै नङा आरो ओ गोबां जोथोन लानांगौ जायो जेब्ला हांसोआ देरगोन बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला बेयो देरो अब्ला बेखौ सामलायनो थाखाय नोंथाङा सोरगिदिं उम जेरावबो थांनो हायिबायायदि आ मुस्रि बा बेरा होजोबनांगोन बिदि होनांगोन बिनि उनाव नोंथाङा मोजां रोखोमनि गन्द्रा लुनांगोन जेरै हांसो फिसानि गन्द्राया हांसोआ बेरब्ला जाहैया ओ बिनि थाखाय नोंथाङा गन्द्राखौ मोजां हांसे गिदिर दोननो थाखाय